हेलौ नोंथां खोनादों? औ खोनाफैबाय नोंथां।
हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ खोनाबाय नै
औ खोनादों नोंथाङा
खोनादों।
औ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा दा
दायो नै ओरैनो जिरायथ'ना दं। दायो ओरैनो जिरायथ'ना दं एसे औ नोंथाङा मा उम नोंथांनाव ओ फरायनायफोरा जोब्बाय आरोना
औ नोंथां आंना ओ दासान्दि फरायनाया जोबथ'बाय।
होबथ'बाय अ नोंथाङा खन्थाइ, मेथाइ, रायथाइफोर लिरनो मोजां मोनो नामा?
थ' बिदियै दा ओरै खन्थाइ रायथाइ लिरनो मोनफेराख
औ औ नंगौ। औ आरो ओरैबादि मोनसे औ आरो ओरै आंङो एसे एनै मेथाइफोरखौ लिरो ओ ओरैनो खन्थाइफोरखौ लिरनाय जाया। खै आरो दासिमबो औ मेथाइ खौ एसे लिरनाय जायो आङो। ओमफाय आं सानदोंखि दायो दिनै नै जोंनि सावरायनायखौ जों ओरैबायदि लांनो सानदों दि ओ लाइमोन सोरबा आइजोफोरा आइजोफोरा गथ'फोरनि सायाव मा बिहोमा गोलैयो खोलैयो आरो फरायनायावहा बा आइजोफोर आ औ गावनि बिमा बा आइज जोफोरा गावनि गथ'फोरखौ फरायहोनाय बा गावन बे आह केरियारफोर दानायावहाय मा बिहोमा खोलैयो बेनि सायाव सावरायनो सानदों। दायो नै दानि जुगाव अ आथिखालाव जों खोनादों नोंथां खोनादोंना?
औ नोंथां नोंनि माथ
नोंथाङा
औ खोनादों नोंथांना ओ नेट गैया नामा हेलौ नोंथां एस से नेट मोननाय जायगायाव थांबा मोजां जागौमोन नामा नोंथां औ
औ नोंथां दे खोनायाखै अ
नङा आंना औ खोनादों दे
औ दे खोनाबाय दे नोंथां
औ औ आं बुंदोंमोनखि आइजो आइजोफोरा मा बिहोमा खोलैयो खि गावनि गथखौ गावनि गथखौ फरायहोनायाव बा गावनि गथ'खौ केरियार गा दानाय दाहोनायाव मा बिहोमा गोलैयो बेखौ बेनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो दायो मा बुङो नोंथाङा ओ आथिखालनि आइजोफोरा गथ'फोरखौ माबोरै अननांगौ बा माबोरै फरायसालिफ्राव लांनानै माबोरै फरायहोनांगौ बेखौ मा बुङो नोंथाङा
नोंनिबा
नोंथांना नेट वर्क गैया नामा आंनाथ फुल दं फाइफ जि सोलिगासिनो औ
खोनादों ना?
औ खोनाबाय दे।
ओ बुं
आं बुंदोंमोनदि ओ आइजोफोरा बा गावनि बिमाया बिमाया गथ'फोरनि फरायहोनायाव मा बिहोमा गोलैयो? मा बिहो मा होयो माबोरै माबोरै गथ'फोरखौ बियो हेफाजाब होयो फरायहोनायाव।
औ नंगौ नोंथां। ओ बुंनो थाङोब्ला बिमाफोरा गथ'फोरनि थाखाय जोबोद खस्थ खालामो बिदिनो ओ गथफोरखौ फरायनायावनो जा एबा ओ जायखौ फरि खा फरिखा होनो थांनायावनो जा बिसोर जोबोद ओ केयार खालामो आरो। बिदिनो जानायनि लोंनायनि आरो फरायसालियाव दोनहैनायनि बिदिनो गोबांसि
नंगौ।
सिन्था खालामो। औ आमफाय एसे फोरमायना होदो नोंथां।
ओ आरोबाव खेबसे बुंफिननो हागोन नामा सो सोंलुखौ नोंथाङा।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों आरो खेबसे बुंफिनलाय सोंलुखौ मा बुंदों औ आंनि बादिबा नै आ आथिखालनि
औ बिदिनो
औ आं आथिखालनि सोमोन्दै एसे बुंनोसै कि आथिखालावहाय जों नुनो मोनदों औ जों नुनो दायो आथिखालाव सजों नुनो मोनबोदोंखि गथ'फोरखौ लानानै गावनि बिमा बिफाया बहुद सांग्रांथि दं आरो दानि जुगावहा। आथिखालाव जिथुबा जोंनि समावहा जों बेफोरबायदिखौ जों नुबोआखैमोन आथिखालाव बिमाया बांसिन बिहोमा होयो। औ आथिखालाव बिमाया सासे बिमाया गावनि गथ'खौ फरायहोनायाव बा बिथांनि गथ गथ'नि कोरियार दानायावहा बेफोरावहा बिमाया बिमानि बिहोमाया गोबांथार गोबां गोहोम दं आरो ओरैबायदि होनजायो खि आजि आथिखालावहा बिमाफ्रानो जिथुबा ओ उन्दै बैसोआवहा बिथराय बिथराय नङाबा थाखोसेफ्राव लांनाय स्कुलाव बे फरायसालियाव लांनायावहा बिमायानो लाङो बांसिन गथ'फोरखौ दाना उन्दै बैसोआवनो औ बिसोरनो ला ङो बिसोरनो फुङावनो सिखारनानै गथ'नि थाखाय जानाय बानायो गथखौ थाग थियारि खालामनानै ओ गस्लाफोर बा औ ड्रेस इउनिफर्म गानहोना नै लानानै थाङो आरो स्कुलाव। अ फरायसालियावहा थाबैनो ओमफ्राय लांनानै लांनाय बेयावबो आरो लांनानैबो मोगथांमोना बिमा बेहाय गथफोरखौ ओ जिथुबा फरायसालियावहा फरायहोनाय जिथुबा बेवहाय क्लास लाबाय थानाय समावबो बिमाया बाहेरावहा नेबाय थायो ओ जे जेब्लासिम क्लासा जोबा आरो क्लास जोब खांनानैबो गथफोरखौ बिमाया लाना फैयो। न'आवहा लाना फैनानै एसे आरो बेयावबो एसे फ्रेसनेस बिदि होनानै गथ'फोरखौ बिदि खालामनानै ओ जा-जाहो लोङो जाहो लोंहो एसे गेलेनाय मानायावबो मदद खालामहोयो बेनि उनावहाय आरो जिथुबा स्कुलनि ओ फरायसालिनिफ्राय जिथुबा न'आव होनाय न'आव मावनांगौ खामानिखौ हरो जिथुबा फोरोंगुरुआ हरो गथनो बानायनो बेखौ बो बानायनानै बिसोरो हेफाजाब खालामो गथ'फोरखौ। बेबादिखौ आं नुनो मोनदों बेबायदिनो आरो उनावहायबो उम आरो बिबायदि बे उनावहायबो गथ'आ ओ गथ'आ एसे देरलांब्ला ओमबानिया औ बियो बिमाया बांसिन आरो बांसिन बोलो होयो गथ'फोनि मोजांनि थाखाय जेरै गथ, खौ टिउसन फ्राव लां फोरोंगुरु एक्सट्रा जिथुबा आलदाहै फोरोंगुरु थिसननो बिसोरो प्राइभेटलि टिउसन बेफोरबायदि होनानै एक्जाम औ औ एक्जाम रिजाल्टफोरखौ मोजां खामनाय जिथु फिथाय मोनो आनजादनि बेखौ मोजां खामोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दासिम औ नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा ओरैबायदि फोरमायखि ओ ग थ' सासेखौ बिमाया। जिथुबा गथआ जेरै जोंनि थाखो जिनि जिथुबा जों मेट्रिक एक-एक ओ मेट्रिक आनजाद लिरो मेट्रिक आनजाद बा थाखो जिनैनि हायार सेकेण्डारि आनजाद लिरनायावहा बिमाया माबोरै खस्थ' खालामनांगौ बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा? जेखि सासे गथ'आ मोजां फिथाय लाबोनो हायो आनजादावहा
औ औ नोंथां ओ ओ मेट्रिक आनजादखौ होनो थाखाय बिमाफोरा जोबोद खस्थ खालामनांगौ जायो जेरै गथ'फोरखौे गथ'फोरखौ थाल लानाय बा गथ'फोरखौ फरायहो ओ बिमाफोरा नेना था नेना थानांगौ आरो बिदिनो ओ उन्दु उन जेरै गथ'फोरा उन्दुलाङो उन्दुलांनो खारो बेबायदिनो गथ बिमाफोरा एसे थाल थाल लानानै फरायहोनांगौ आरो गथफोरखौ जोबोद खस्थ खालाम नांगौ जायो
नंगौ थारैनो नों थां बुंनाय खोथाया सैथो
औ नंगौ नों
औ आं ओरैबाददिबो नुबोदों औ देलाय औ आं ओरैबायाददि नुबोदों दि सासे बिमाया सासे गथनि थाखाय ओरैबायादि खस्थ खालामबोदों मेट्रिकेल आन्जाद लिरनायाव हम आं गावनि ओनसोलावनो सानैसो बिमाखौ बेबायदि नुबोदों आरो आं बेखौनो एसे ओ एगजामपोल बायदियै होनो हायो आ रोना जेरै आं सासे बिमाखौ नुबोदों खि सासे बिमाया ओरैबायदि कस्थ'खालामदों गथ'नि थाखाय बिथाङा आ गथखौ फोजायो फुंनि थाम रिंगा थाम रिंगा बा नै रिंगायावनो फुंनि औ बे टाइमाव फो जानानै बिथाङा गथ गथखौ फरायहोयो फरायहोनानै गावआबो बेथायो गावआबो बिमायाबो नेफाबाय थायो आरो गथखौ नेयै नेयै फरायहोयै फरायहोयै आरो बिथां गथ थनि थाखाय बिथांआ जानायबो खामानि मावना होयो जानाय संना होयो ओरै सं नो हायो बिथाङाबो लोगोसे बिमायाबो गथजों लोगोसे मेगन मोदै खामफादों आरो खस्थखा दा बेबायदियैनो सानफ्रोमबोनि बियो खामानिया सानफ्रोमबो औ औ सानफ्रोमबो खामानिखौ मावदों जेरै औ जेरै बेफोरबो खौ बेफोरखौ बांसिन बिमाखौ खौ मावनाय नुबोदों जों फिफानि सोलायैहाय फिफायाबो मावो मावनाया नाथाय नाथाय बिमाया बांसिन बिहोमा खोलैयो आरो बेफोरबायदियाव हाय आरो बेबायदिनो बिथां जिथुुबा फरायसालि फरायसुला बा फरायसुलि दिया बो मोजां आनजादाव मोजां फिथाइ लाबो दों आरो ना बे बेयो जाबाय बिमानिबो बेवहाय गोबां बिहोमा दं बे गथ'नि ओ आनजादनि फिथाइ लाबोनायावहाय बेबायदिखौ आं नुनो मोनबोदों आरो आरो ओ बिबायदिनो औ नंगौ बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बो बिदि खालामदों खोमा सानैसो बिमाया बा ओह आइजो माहारिया बेबायदिनो गासैनिबो ओनसोलावबो खामखायो। औ नंगौ नंगौ
औ औ नोंथां जोंनिल ओनसोलाव नङा बे गासै ओनसोलावहाय जोबोद सानो आरो खस्थखौ खालामनो।
नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो।
मोजां जाजानायखौ लुबैयो।
नंगौ लुबैयो लुबैयो लुबैयो। गासैबो नंमारगौ बे खोथाया नंगौ बिमानि बिहोमाया जोबोद ओ इम्परटेन्ट आरो बेफोरबादियावहाय। औ जोंना समाबो जाबाय नामा नोंथां समा जाबोबाय आह जों आरो उनावहाय रायज्लायबावगोन होननानै मिजिंथिबाय आङो। नोंथांजों नोंथांजों रायलायनानै गोजोन मोनबाय। गोजोननाय मोनबाय। थारैनो गोजोननाय मोनबाय। औ औ
थां जोङो बेखिनियावनो हो
औ जायो। नों दोन्थ'बाय औ औ जागोन दे जागोन दे।
औ
दे दोनथ'बाय इदिबा ओम।
दे